हेलौ।
खोनादोंना
अ खोनादों खोनादों
औ ओ नोंथांनि नोंथांजों एसे ओ जिब-जुनारनि बागै जोंनि गामि ओनसोलाव नुनाय जिब जुनारनि बागै एसे सावरायनो सानदोंमोन आ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां बे बुं
ओ नोंथाङा दा ओ गामि ओनसोलाव जिब-जुनार जिब-जुनारनि बागै एसे फोरमायना होलाय
ओ जोंनि गामिनि जिब जुनारनि बागै
औ
ओ माने जोंनि गामियावथ' गामि गामि नुखायो। बायदिसिना जिब-जुनार फिसिनाय ओ आरो दाउ दाउ ओ दाउसिन दाउलाबो फिसिनाय नुयो बेफोरबायसानो जोंनि जोंनि गामिफोरावथ नुयो बांसिनानो मोसौ फिसिनाय आरो अमा फिसिनाय बिदिनो दाउ हांसो आरो बे ओ बे जिब जुनारनिफ्राय जोंहा जोबोद लाब जायो जेरै आ आबाद मावनो थाखाय जोंनो मोसौ नांगौ आरो बे मोसौनिफ्रायनो जोङो गायखिर आ रो बायदिसिना ओ साहा लोंनाय आरो गलला मिथाय बायदिसिना बानायनो गाइखेरखौ बाहायो जोङो बेफोरबायदिनो आरो जोंनि बयनिख्रुइ साबसिन ओ मा होनगोन बेखौ अमा माने अमा बेदर बेखौबो अमा जुनारनिफ्रायनो मोनो
औ औ मिथिगौ नोंथां
औ औ बेखौ जोङो बांसिन ओ नखरनि थाखाय नखरखौ सोलिनो थाखाय फिसिनाय जायो जेरै जाय मानसि जाय नखरा हाथाराबाबो अमा मासे लाखाथारो आरो बेफोरबायसानो नोंथाङा बिदिनो ओम एसे मोसौफोरनि बागै फोरमायनो हागोन नामा?
औ आं जिब जुनारनि बागै एसे फोरमायलांनि- नोंथाङा बेनि सिगाङाव जा बुंलांबाय बेफोर गास जेबो सैथो थाङा दा सोंदों जिब जुनारनि- बागै आरो ओ जिब जुनार होनोब्ला सरा सनस्रायै जों जोंनि जा गामि ओनसोल बेवहाय जों बांसिन नुनो मोनो आरो जा जोंनि जा फिसिनाय जिब जुनार आरो आ बेनि मादाव मोसौ थायो बोरमा, दाउ, हां सो, फारेव बायदिसिनाखौ जों नुनो मोनो आरो। अमा आ बेफोरखौ जोङो मानि थाखाय फिसियो होनना बुङोब्ला ब्ला ओ जा जोंनि न'खर सुंथानो जा फालांगियारि फालांगि मावनो जा जोंनि न'खर सुंथानो थाखाय जों बेफोरखौ फिसिनाय जायो जेरै ओ मोसौ मोसौखौ जोङो ओ मोसौ गाय जों जोङो गाइखेर मोनो ओ बे गाइखेर खौबो जों फाननानै जोंनि न'खरखौ सुंथानो हायो आरो जा मोस - जारसि थायो आरो लोगोसे जा मोस सौ दामब्रा ओ बेखौ जोङो ओ जा जोंनि माइ आबाद मावनाय बा मेगं थाइगं गंनि आबाद मावनाय बेफोराव जोङो ओ हालएवनायाव बाहायनाय जायो आरो। ओ दों नुनो मोनो हालएवनायखौ मोसौजों ओ आरो लोगोसे दा मोसौ सौनिनो मोनसे जाद दोंबावो मैसो होनना बुङो जेखौ ओ बे मैसोखौ जोङो ओ जा गिलिर बेसाद ओ बेखौ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम लांनो थाखाय बाहायनाय जायो। ओ आगोलो आबै आबौमोननि स माव बेखौ बाहायनाय नुनो मोनदोंमोन बेखौ मैसो गारि होनना बुङो आरो आरो अमा होनोब्ला अमाखौ जोङो जोंनि गामियारि ओनसोलाव ओ नोंथाङा बुंलांखाबाय जा मोनफ्रोमबो न'खरावनो अमा मासेबाबो फिसि ओ बे फिसिनायनि जाहोनानो जाबाय जोंनि न'खर सुंथानो थाखाय फिसियो जा आइजोफोर ओ खाय फाया अमा फ्राम बानायो। ओ बे अमाया बे अमाखौ जोङो ओ गिबियावनो फिसा बायना लाबोयो आरो बायना लाबोनानै बेखौ जोङो ओ गेदेर फदेरो। गेदेर खालामनानै बेखौ दमा बा सनि मानि गेजेर उनाव जोङो फानोब्ला मुलाम्फा मोनो आरो रां मोनो ओ बेनि गेजेराव जों थाम जा अमानि फार्म खामो अमानि फारामावबो गोबां मुलाम्फा मोनो आरो लोगो से बोरमा बोरमा होनो बुङोब्ला ओ बेबो जोबोद मोजां आरो जोबोद मोजां जिब फिसिनायाव मुलाम्फाबो होयो मानोना बोरमानि जा जाहोनाय जाहोनायनि जा खरसा बे थालाङो मानोना माया गांसो जायो बे गांसो खौ जों मिथिंगानिफ्रायनो मोन हायो आरो ओ जों ओ जों बोरमा फिसिनब्ला एसेल खस्थ खालामनांगौ आरो जेब्ला अखा हागोन अब्ला बोरमाया ननिफ्राय ओंखारा ओ जेब्ला अखा हायो बोर जे ओंखारा बेनि थाखायनो जोङो गावनो खस्थ खालामनानै बिफांनिफ्राय बिलाइ दानना लाबोनांगोन। बिलाइ ओ बायदिसिना खौ जों दानना लाबोनांगोन ओ मानोना बोरमाया जेब्ला ओ अखा हाबोला ननिफ्राय ओंखारा अब्ला बियो ओ आदार उखैबाथाय मोनजाया आरो बेनिखायनो जों एसे खस्थ खालामनानैब्लाबो जों होफैनांगौ जायो। ओ थिग बेदिनो जा बोरमाखौ जों फानोब्ला गोबां मुलाम्फा मोनो आरो ओ बेखौ एसे से नायनांगौ जायो आरो जा बेराम जायोब्ला बेराम जानाय बेखौ जोङो एसे भेक्सिन होना दोनखनांगौ जायो मुलि होनांगौ जायो मानोना जा जिब-जुनारनि बेराम बेराम जाबोलाथ ओ बेयो जेबोब्ला बेराम जाना थैयो अब्ला जोंहा जोबोद खहा जायो आरो। बेनिखायनो जोङो मुलि होखानांगौ। जायो। ओ लोगोसे ओ नोंथाङा एसे जा दाउनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ औ दाउनि बागै ओ दाउखौथ जोङो ओरैनो न'खर न'खर नुखायो दाउ
औ औ।
फोरनि फिसिजाग्रा जुनारखा दाउआ। बिदिनो। दावखौथ थ जोङो ओ आदारा बिदिनो न-नागिर थिंनानै जानाय ओम थेवब्लाबो जोङो। आदार हिसाबै बांसिनानो माइरं होयो। ओंखाम होयो बिदिनो आरो। दाउ दाउनि बो फार्म थायो जेरै दा ब्रयलार दाउ आरो देसि दाउबो माबायो दाउनिफ्राय जोङो दाउदै ओ फोर मोनो जाय खौ जोङो ओंख्रि बानायना जायो । आरो दाउ फिसिब्ला जोंहा मा जायो ओ रांफोराबो बाहाय एसे थायो आरो आ खस्थ जानाय आ जानाय समाव जोङो दाउ फाननानैबाबो एसेबाबो मोनो बे-बेफोरबाय सानो आरो नोंथाङा बिदिनो ओ जुनारफोरखौ आ आदार महरै बांसिन माखौ मोजां मोनो
औ माने जानाय खाजा आरोोना बेदर होनना बुङोब्ला ओ औ । दा बेदर होनना बुङोब्लाथ आं बांसिनै अमा बेदरखौ मोजां मोनोआरो । ओ बे जि तु जोंनि जा ओम गामि ओनसोलाव बांसिनै जों अमाखौनो मोननो थाङो अमा बेदर दाउखौबो मोनो ना ब्रयलार खौबो मोनो ना नाथाय जों ब्रयलार जायोब्ला ब्रयलारा जाबाय मोनसे मुलि गोनां आरोना मुलि होनसैखौ जेखौ मुलि होनानै फेदेरो ओ बेनिखाय औ देहानि थाखाय मोजां नङा औ देहानि थाखाय गाज्रि बे बेनिखायनो आं ब्रयलारखौ जानो बायो आरो नाथाय जों अमाखौ सरासनस्राय जों जोंनि जा गामियारि ओनसोलाव बेखौ मोनखायो जिहेतु अमाखौनो मोजां मोन
औ औ ।
मोनो आरो जानो औ । दा नोंथाङा एसे नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा मा बे जा बेदर बेखौ जा मोजां मोनो?
आंथ' जोंनि नआव फिसिजाग्रा जुना अ दाउखौनो बांसिन मोजां मोनो मानोना दाउआव जोङो बां सिन ओ खहायाबो खम जायो होनना खोनादों बे बेनिखायनो दाउ औ औ औ दाउखौनो बांसिन मोजां मोनो आरो ब्रयलार इफोरखौथ' बारा ओरै मोजां मोना अमाखौबो बारा ओरै जाबांनो नागिरा ओ मानोना अमायावबो उम बाहाय बेरामनि थाखाय खहा जायो होननाय खोनादों बेनि थाखायनो औ औ बेनिखायनो औ अमाफोरखौबो बारा ओरै जाया आरो बेनिखायनो न'आवनो जि फियो बेखौनो जायो आदार हिसाबै
औ ।
बेनिखायनो ओ न'खरावबो न'आ आ बांसिनानो दा़उखौनो फिसियो नालाय दाउआनो आदार हिसाबै लाबाय आरो आरो नोंथांङा बे बेफोर बायसानो ओ हाग्रानि जुनारफोर जेरै मा मा ओ मा मा थायो हाग्रानि जुनारफोरावबो? नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां जों हाग्रानि जुनार होनना बुङोब्लाथ' जोंङो नुखाबाय थायो सरासनस्रा जिउआव जेरै दाउ दाउस्रि दाउखा ओ दाउ दोंफ्रामखायो आरो ना गासिबो जेनेबा ओ जों ननि दाउआ बो जुदि जेबो माबायाव हाग्रा थायोबा बेबो हाग्रा जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे मोसौ हाग्रानि मोसौबो थायो आरो हा ग्रायाव अमाबो थायो हाग्रानि अमा नोंथाङा मिथिखाबाय जानांगौ। आरो गान्दा मै देर दावराइ बायदिसिना रोखोमनि गोबां रोखोमनि जों मेगनजों नुफेरै ओ जों दिनैसिमहालागै नुफेरै ओ जिब जुनार। फोर दङ हाग्रायाव ओ जायखौ जों नुफेराखै लोगोसे हाग्रानि जा जों जानो हानाय बेदर होनना बुङोब्ला जोङो जा सेसा सेसा बेदरखौ नोंथाङाबो मोनजाखा
औ औ औ नंगौ मोन्दांबाय औ।
ओ देहानि थाखाय जोबोद मोजां मानोना बेनि उम जा ओ बेगें बेगेंखौ जोङो जायोब्ला बेनि बेेगेेङा गोरा आरो जों बे बेगेंखौ जायोबब्ला जोंनि देहानि जा जोंनि आथें आखाइनि बेगेंनि जा सानाय सुनाय बेफोरो खारो।
औ औ औ नंगौ नंगौ।
जोङो खायफाखौ जों जाजायो खायफाखौ जों जाजाया आरो जिब जुनारखौ हाग्रानि खौ ओ थिग बेबायदिनो ओह जिखियानो जादोला नोंथाङा जा जा फोरमायबाय बेफोरो गासैबो सैथोजोब आरो जोबोद गोज जोननाय मोनबाय नोंथांजों रायलायनानै।
औ आंबो नोंथांजों औ आंबो नोंथांजों रायलायना जोबोद ओम गोजोननाय मोनबाय आरो मोनथियै बाथ्राखौ मोनथिनो मोनबाय गोजोन्थों औ।